औ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों।
मा खालामदों नोंथां
ओ जिरायना दङ ओरैनो जिरायना दङ। ओरैनो।
औ औ ओ ओंखाम जाबायमोन नोंथाङा?
औ जाखांबाय नोंथां।
उम नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रियैनो दंथ'यो दायो।
ओ नोंथाङा फ्रिबा ओ मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नङा होमबा।
औ औ सावरायजायो नोंथां।
औ उम दा आङो बैसागु बोथोर बा बैसागु फोरबोनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
ओ उम दा बैसागु होनबा जोंनि बे जा बर'नि मोनसे गिदिर फोरबो होननानै जों मिनथियो बे बैसागु फोरबोआव ओ सेथि दाननिफ्राय स्निथि ओ दान अ सेथि स ओ साननिफ्राय स्निथि सानसिम जायोना नोंथांमोननिथिं बे बैसागु फोरबोआ माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
ओह।
फासावनो। जोङो सैथ्र मासनि लास्ट दानावहाय जोङो मोसौ बैसागु बुङो बेखौ जोंना संग्रान्थि ओ जोंनो मोसौ मोसौआ जोंनो जोबोद आबाद मावनायाव हेफाजाब खालाम खालामो आरो गोबां रोखोमनि जोंनो आबाद मावनायफोराव जेरै जोंनो हालेवनायफोराव जोंनो जोबोद ओ मदद खालामो बिनि थाखायनो जोङो ओ सैथ्रनि लास्ट दानावहाय जोङो मोसौ बैसागु होनो बेखौ संग्रानथियावहाय जोङो मोसौखौ थुखैग्रोनानै लायो ओ जोङो मोनबा मोनबा जों जेरै। ए आ फान्थाव लाव बेफोरजों जोङो मोसौखौ थुखैनानै लायो।
औ।
माला सुनानै जोङो मोथ ओ बैसो ओ। मोसौनि गोदनायाव गानहोनाय जायो आरो ओ सारायबा संग्राय ओ सारायबा थौनि ओ हांगारखौ जोङो मोनसे थालिरनि दुखुनायावहाय। जोङो ओ।
खालामनानै। ओ फोथ फिसा फिसा फोथा फोनना होनाय जायो।
उम औ
बे मोस खांनाय जोङो बै- बैसागुनि संख्रांथि नामै। जोङो ओ। दिंखिया बा ए बेखौहाय जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय खुंखा। जानाय बुङो।
ओ‌ बे खुंखा। जानायावहाय जोंहा। ओ एक्स एकथा जानांगौ होननानै खोनानो मोनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो मैगं मैला गोखा गोखै जोङो बेखौ खननानै ओ बुथुमना लायनानै जानाय जायो।
औ नंगौ।
बिनिफाय एस सेथि बैसागुआवहाय जोंना ओ ओ जोंनि ओनसोलावहाय आफा इसोरनि नामै गाबज्रिनानै लाग्रोयो।
उम।
नैथि साननिफ्राय जोङो ओम ओ गामियावहाय बा नखर नखर बेफोरबायदिनो ओ मागिनाय जायो जेरै आबै आबौ ओ। फंबाय बिनानाव आबमोनजों ज नांनानै जोङो ओ बैसागुखौहाय नैथि साननिफाय ओ फालिनाय जायो आरो उम। खर नखर हाबनानै। उम बेफोरबायदिनो माइरं बा फैसा बेफोरबायदि माग बियो जोंनि बरनि दखना गाननानै गोमो दखना ओ रेगे रेगां फालि बिनि उनावहाय ब्लाउस गोजा गाननानै जोङो बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो आरो बैसागुखौ। खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव। फाय ओ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा फंनैसो। बुंंनो हागोन नामा?
औ बुंनो हागोन र उम जोंनि जोंनियावथ' आंथ' बिदि जे बिदि फोरबोफोरनि माबा मोसौ थुखैनायनि फोरबो बा गोखा गोखै जानायनि ओ बिसिनि नामखौथ' आं मिथिजोबा होमबाबो जों बियो बिदि फालिनाया बा बिदि खालामनाया जोंनावबो दङ आरो जों-जोंनिथिंबो बिदिनो खालामो। ओ सेथि सानखालि ओ मोसौ थुखैनानै बेखौ ओ लाव फान्थाव ओमफाय बे माखासे मैगंफोरनि माबा माला बानायनानै औवा थेवल जिननानै बेजों माला बानायनानै गानहोनानै बेखौ थुखैनानै बे मोनसे जे रोखोमनि ओ फिसा दंफां दं आरो बिनि दालायजों बुनानै माबाहरो आरो थिनहरो आरो मोसौखौ जोंनिथिं दुब्लियाव हगारनानै ओमफाय ओ बेनि फ्राय नैथि दिनखालिनिफ्राय ओ सेथि दिनखालि बिदि ओ जोंहा मोसौ थुखैखांनानै ओ जोंहा आबै आबौ बा गेदेर जोंनिफ्राय गेदेरखौ जोंहा मान लानाय आयदा थायो बिनिफ्राय जोङो आबै आब बौ आइ आफा आरो जोंनि ओम बा गिदिरफोरखौ जोङो खुलुमनानै मान बावो आरो बिसोरो जोंखौ बोर होयो। ओमफ्राय बेनिफ्राय नैथि दिनखालिनिफ्राय जोङो ज' जानानै गामिनि आदा आब' ओ आदा बाजै आरो आबै आबौ जोङो ज' मोसायो आरो खाम सिफुं जथा लानानै। बेनिफ्राय ओ बिदिनो मोसायै मोसायै ओ थामथि दिनखालि ब्रैथि दिनखालि बिदि मोसानानै ओमफ्राय जोंनिथिं एसेबां गोबाव खालामा ओ
औ।
ओ सानथाम थाम दिन थामथि दिनखालि ब्रैथि दिनखालि माबायो जोबसिगोन ओमफ्राय जोबनानै जोंनिया बाथि दिनाव जोङो बे जेसेबां बिनिफ्राय जोङो मोसानानै मागिनानै मोननाय ओ माइरं आरो बिनिफ्राय फैसा बेफोरजों जोङो जयैनो खाना जासिगोन आरो गासिबो ओं जोयैनो नांनाय रायजो नाङैनो ओ गोखा गोखै जानाया लाय जोंनावबो दङ आं बुंलांनो बावदों ओ दानिया ओमफ्राय ओ बिदि सम बारा मोनलिया ओंखायनो बिदि गोखा गोखै नागिरना जानायखौ एसे खम नुसै जोंखैजाय ओ आरो जोंनिथिं ओम हाग्रा बंग्राबो इसेबां गैया आरो मोसौयाबो जोबलांजोब्बाय नखर नखर एसेबां नुनो मोनला। बेनिखायनो बिदि बाहायनायबेरखौ लासै लासै बावलांनो हमबाय आरो बिदि फोरबोफोरखौ। ओरैनो बैसागुया बैसागुयानो देरसिन फोरबो हिसाबै जोङो बेखौ बावाखै बेखौ जों दाबो फालियो होमबाबो बिदि फिसा फिसौ ओ गोखा गोखै जानाय आरो बिदिखौ माखासे फिसा फिसा बुस्थुफोर दंबावो बेहाय बेफोरखौ बावबाय आरो बाव जोङो बावनो हमबाय। गोसोयाव थाबाबो माने फालिला बायदि जाना थाबाय आरो
औ औ।
औ। आरो नोंथाङा मा सा माबायदि ओ बैसागुखौ जोबना ओम फालि ओ मा होनो मोसाखांनानै फालिनानै आरो बिदि खाना जाखांनानै नोंथांमोननिथिं बैसागु मेलाफोर जायो नामा?
जोंनि ओनसोलावहाय ओ जों गामियावनो बुंनांगोन जों गामियावहाय मेलाखौ एसे फिसायै खुंनाय जायो मानो होनोब्ला जों गामिया बांद्राय गिदिरबो नङा फिसासो बिनिखायनो ओ जोंनिख जोंनि गामियावहाय एसे। फिसायैनो खुंनाय जायो।
औ
ओ गथफोरनि बा गेदेर गोलावनि रोंगौथिफोरखौ देखायनो थाखाय बेयावहाय जोंहा खेल होयो खारनाय बारनाय जेरै ओ खाबादि। फुटबल बेफोरबायदिनो गासिबो रोखोमनि खेला जायो ओ बिनि उनावहाय नैथियावहाय जोंना होनाय जायो बेफोरबायदिनो खन्थाइ आवरायनाय ओ बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि जोङो होनाय जायो ओमफाय थामथियावहाय जोङो ओ मोसानाय बा मेथाइ खननाय बादायलायनायखौ लायो आरो
औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो ओ गासै बे बैसागु फोरबो मोसानाय मान बावनाय मान लानाय आरो गोखा गोखै जानाय जोबनानै लास्टआव खाना जानानै जोंनिथिंबो ओ बैसागु मेला जायो आरो लास्टआव बेहायनो जोंबो गोबां आरो बैसागु बायनानै बेहायबो बैसागु बायदि गोबां रंजानानै बे बैसागुखौ जोङो बारहोहरो आरो माने आरो बिदिनो गेलेनाय खारनाय बारनाय बायदिसिना ओ खेला गेलेनानै होनानै लास्टाव गामिनि फिल्डआव ओ गासिबो गामि नाङैनो बिदि ओ खुंनानै बैसागु मेला खुंनानै बैसागुखौ हगारहरो आरो बारहोहरो
औ अ दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला
औ दे गोजोननाय थाबाय नों थांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो थारैनो
औ